हेल' बाबा
सानानै हाबसिनबावो रानाव खोनाबाय हो
हा
खोनाबाय
खोनाबाय ओं आं दानना हरदोंसां नोंनिखौ
आ हरफिन हो नोंसो दानहरदों।
आं दान्दों
आइया हारसिं हारसिं दानखायो ना नोंसि
आइया बिनिखौ नङाब्रा नों हरनायखौसो। सो दा हरनायखौसो
आं माने हरजागोन ना हरजाया सानदोंमोन बेखायनो
आंहा हरजागोन हरजाया साननानै नाम्बार बुनाय होनना हरदों मैया जायैखाय बिनाव जायाखै मा जादों दे बेनियाव
सोरनावबा सोरनावबा हरजाया अबेबा ना माबायाव
जानि मारि जाख्रे सिनाबा सिनाबा माबाखायाखैखोमालै जागद्राय खायाखैदां
जाखाया नामबारानो सोलाय सोलाय हरनांगौ होमबासो जायो
हगा दा सोरनावबा सोरनावबा हरलाबायै सोंहरलाबायनो आं
दाहाय दाहाय आंजों रायलायखखौनो आब रनजिता हरदो आं आब रनजि दा आब रनजिनाव हरनोसै दाहाय नोंजों रायलायखांबा एमबि बिहरदों दाहाय एमबि सोनो हरगोन।
औ।
हरनो नागिरदों नामा जाखो
सोर माक
हा
माख
आं हा माबाखौ आब देंखोखौ माबा आब माबा दे रायज्लायनि आब होनहरफ्लांनानै माबा बाजै होनहरफांबाय ब्रा आं
माथो बेलाय नङा सोमोन्दोखौनो आन्दायनो नागिरो बेनिखो माबा सिगाङाव आबाव
दाखालि आब होनबाय फास्टाव ओमफ्राय नै दाखालि खनसे बाजै
जायोलैै जायो जाजोबो आबबो जायो। बाजैबो जायो
जायोथ आरो ओं।
जासिगोन बिदिनो सिनायनायजों सिना य लायलायबा सोमोनदोआ ओरै लिंनो ओरै लिं जायोना ने? अ माबा जायोना माने जेनेबा बेखौबो सिनायो बेबो जेनेबा असे सोमोन्दो जाया बेखौबो सि सिनायो जेनेबा बेबो असे सोमोन्दो जाया ओरै
सिगांनिफ्राय माने बेखौ बिबलिङो
बेखौ औ बेखौनो बिब होनमबाय थायो ओमफ्राय बेखौबो बिदा होनबाय थायो सोमोन्दोआनो मिलायलाया बिनो बेे जाहैबाय सोमोनदोआनो
बिसिखौ आब होनदो फिसायखौ दादा आदा होनदो।
ओ
आब आदा बिदा बिनानावसो जाबाय।
बिदा बिनावथ आरो। बिदा बिनानाव बिदा बिनानाव खोमा हो? मा होनदों?
सानैजों ज थाबा आदा बाजै होनसै। सानैजों सानैजों आलदा थाबा सासेखौ आदा सासेखौ बाजै होनसै।
जा मिनिथाव जोंना सोमोनदोआ औ।
जोंखौबा दाख्लै मोसानायखौबा फोरोंफिनगोन ना फिनला
औब्रा बेखौनोथ आंबो सानगा
सानगासिनोसै आहा फोर फोरोंनाया फोरोंगोन। खिन्थु माबा मोनसे अबेबा माबा मोनसे सोलोंबासो फोरोंनो हागोन बिसोरबो। फोरोंनाय नङाथ जोंखौ बेबायदि ओरैनो।
उम।
ने।
नोंसोरसो फैयाखै नोंसोरसो लस दा सो होनगोनसो।
औ बिदिनो होनसिगोन जोंखौ।
ओरैनो होनखायोखा।
नोंस्रा मानो फैयाखै नोंसोर सोलोंग्रोबाय जेनेबा सिगांनिफ्रायनो सोलोंबाय थाबा जों बेबायदि फोरोंनाय नङामोन मायामोन मास्टार फोयलायलायनानै बेबायदि फोरोंग्रा फोयलायनानै मानो बेबायदि नोंसोलाय होनजाबाय सेसखाहाय सुइथिबो।
होनखागोन फाग्ला नायबाय था।
मा जों जोंल' नङा नाङा जेनेबा जोंनि एबारसो थाङाखै सिगाङाव थांदोंमोन ना। जों सोलाबियावसो जों थादों दा जेनेबा।
उम।
ने। जों सोलाबैयावसो थादों दा जों सोलाोबबालाय जों थांखागौमोन ना।
बुजिनो रोंबा बुजिगोन बुजिनो रोङिया बुजिखा
बुजिनो रोंग्राफ्रा बुजिखागोन मानो होनबा सिङावसो साननानै थागोना आरो
आ। आंथ' सोलाबा होना खोनथा हरखाबाय।
हा?
आंथ' सोलाबा होननानै खोनथाहरखादोंलै दाखालि।
अखा फैगौ नामाथाय मा अखा फैनायथां मथर गाबनायथां खोनाखो आलाय।
जोमै जादों अखा हाबोनो मोन ओमफ्राय जोमै दख्ला दख्लि
अखा हाबा हामसिगोलै।
बालाबो हाया बे दहाय बेलासियाव हागोन बायदिनो बालावबो हाया बे अखाया।
बेलासियाव हागोन बायदि फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि हालाबायब्रा दहाय मिथिगौ
जोंथिं गैया दोमैयाखैबो मायाखैबो सानदुङानो थां थां। जोंथिं गैया दोमैयाखैबो सानदुङानो थां थां।
दहाय दोमैयाखैबो मायाखैबो फ्रि फ्रि हादों एसे।
थैखागोन दहायो आयु अबाव थागोन अबाव मागोन जालायलायदों जों।
हा खालामोलै सयथिबो आयौ माबायदि जादों मिथिगौ दिनै आयौ। सेस गोजा गोजा जाजोबदों मोखांफ्रानो।
गोजा गोजायाथ' जादों बिफोरबा खर'आलाय खर'आ
खर'आबो जाथाराखैलै आंहा दिनै मा सानदुं फार्स्ट मोनजेननाय जाबायना बेनो बोरैबा हाब माबानानै अखा दाख्लैनिफ्रायनो गायबाय थानानै आं अखा मोनबाय थाबोनाय जाबाय ना ओमफ्राय दिनैसो सानदुंबो बिदि थिं थिं मोनदों फुंनिफ्रायनो। ओमफ्राय हाथाराखै दिनै जिरायनायाबो खेनननै गाहाम जिरायदों नङाबा।
थिखसे अखा सिजानानै आरो थिखसे सानदुं दुंजाबा लोमजायो।
मा होनदों?
थिगसे अखा सिजानानै आरो थिखसे सानदुं दुंजाबा लोमजायो।
अखाबो सिजायाखै ना सानदुङानो दुङाखै। आ मानसिफोरजों राय्लायनो सानबाबो जाया। दे माबा माबा समखौनो मोननो नागिरला।
आंखौथ' आंनाव हरखायानो आरो।
आंनाव हरा नोंसो हरो आंनाव आंनावथ' रावबो हरसिन बावासो नोंनाव थ र' बिसोर हरबावोसो आब'मोन हरबावोसो।
ओमफ्राय आब' बिमाजों नोंजों।
मा होनदों?
हरबा दा हर आब' अनजिमाजों नोंजोंल' आंनाव फन हरनायानो।
हरखायानो आंनावबो फनखौनो रावबो हरा।
आरो
हरनानो जाया। आं नोंनावल'सो हरो ओमफफ्राय हरबा दा हर मनिसा सानाव हरबाय ओमफफ्राय बिदाफोर हरबाय आरो बिदिनो
आंबो हरखाबायखाया।
हा
आंबो हरलाबायखायानो।
हरला
आंबो हरलाबायखायानो सोरबा फन हरदेर गासिनो अब रन्जित फन हरदों। आबरन्जो।
मायाबिनो। बेयावनो हरदों।
ओहो बेयाव नङा।
ए
ंखायसे माबायाव अ्लइनाव
इं बिसोना हरनो हरदो आरो बे
मारै
थिनहर एमबि एस खौनो थिनहरनो हरदोंमोन र
दसे दसे थानानै हरनासिगोन बेसे जेबो गैस नालाय आंनो फि माबायानो थांला बा बाजि पारसेन्टआनो थाङाखै आंना दासिमबो सानफ्रामबो बाजिआानो थाङा मोर
आंनाबो फा नायनोनो टाइम हरनो मोनाबा मोनायावबो ओंखाम जाखांबाथाय गैला उन्दुबाय दुमफ्ला मेंनायजों गैला
उ बिदिनो जायो सानावबो सोलाबा फुङावबो सोलाबा फुङाव ओरै थांनाय फैनाय बिदिनो सोलाबा सिखारबाय ओरैनो जाबाय थांबाय फैबाय ओरैनो ओरैनो जारला मालला मावस्रांला फैलाबायैबाय बेरनो हाग्राबो एवलाबाया एखमब्ला एखमबा थांा ओरैनो थाब दहायबो हाग्र एवबाय आरो दुगैबाय दसे थाबाय थांलायबाय आरो फैफिनलाय नै दुमख्ला जासिगोनलाय उन्दुसिगोन फैलाय
माइ गायखां सान्दियानो ओरैनो लस जासिगोन माइ गायखां सानदियानो ओरैनो लस जासिगोन जोंना
औ र दवार जिरिबो जलिला ओरैनो नङाबा न'आव थाबाय थाबा थोलाय लायासै
बे न'आव थाबाय थानाय जायोना हो
ह हा
मदों
राय्लायनायखौ खोनाहैदों
खोनायाखै
बररख
खोनायाखै
ए खोनानो थानदां दाउथार नालाय
सोरनाबो फिल्म नायगासिनो दावराव
हा
फिल्म नायगासिनो जोंनाबो दावराव
आं लामायावसो दंफैबावो
रैै आंहा उसुं उसुं थाबायगासिनो
उहु लामनङाबानो सोलाबाबा नै। गैला नङाबा दावराव जाबाय थायो, न'आव। रायलायनो माबाखौनो मोना आं मानसिफोरखौ। खौनो मोना रालायनो नो। सासेया। जोंना आसोला दाख्लैयै डाउनलड खालामनांदोंमोन दा।
ए। ओमफाय।
ओमफाय। गैया खालामहोआखै आं।
बेखारसो जागौमोन।
हो।
सोरजों रायलायनो सोरजों मानो।
ओ ओरैनोसो जागौमोन बे आंजोंल' रायलायनाय जायोमोनना इयो आंजोंल'सो रायलायजायो इसोरजों रायलाय रावजोंबो रायलायखाया बियो आरो बेबायदि माबाफ्रावबो मबाइलफ्रावबो इदिनो हरलाबायनाय नंखाया बेयो।
उम
सो हरबाय थायो ओरैनी ओरैनि।
आंथ' एखायनो रावखौबो सोआखैलै ग्रुबाव बानायना होनो थिनदों एखायनो आं रावनोबो खोन्थायाखै बिदानो
रावनोबो खोनथानो माने हरखा हरनायानो जाखायाबा जोंना बिदि रायलायनायाव हरनो
रायलायगोनसै बिलाय आंनि अनगालाय साननानै आं बानाय होआखै।
ओ जेनेबा आं जेनेबा आंल'सो। नायनायबाथ' आंजोंनो आंजोंल' रायलायनाय जाबायनालाय बिसोरजों रावजों बो सिनायलायाना बिसोरो मारै आं उम जेनेबा एसे सिना जाना ओरैनो माबाबाल'सो रायलायगोन दा जेनेबा ओरैनो। रायलायग्राफोर बेथ' इथिबो रावखौबो सिनायाबो मायाबो आनो बिदियावखि हराबो
आंनावल' आं हरनोसै हरनोसै होनबाय थाबुं दाख्लैयो।
आरावानो ओंखारलाय
खालामहोथाराखै आं हो?
रावानो ओंखारनाय नङा आंथ' रावजोंबो रायलायखाया सिनायनाय लोगोफोरजोंल'।
बेनो बेजों मा रायलायनोसो मोनगोन आं रायलायनायानो रायलायखाया।
आरो हौवाफोरजोंथ' आं रायलायफेरखायाखै।
हा?
फोरजोंथ' रायलायफेरखायाखै आं।
आंबो रायफेराखै रावजोंबो मैया बे हरबाय। गैया रायलायफेरनायानो जाया आं मा मा रायलायनोसो मोनो ने? मा रायलायनो ओरैनोआ माबासो जायो।
उ।
गोसोआनो जाया रालायनोनो हौवाफोरजोंथ'।
खोथाया ओंखारखैया मा होननानै माखौ रायलायगोनसै।
उम जेबो ओंखारा खोथाफ्रानो। उम बे जारलानो जासिगोन।
लोगोफोरजों लोगोफोर रायलायनाया खेलायलायनाया बेलेग जायो।